खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम
औ नोंथां
आं नोंथांनो हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो थाखाय नोंथां हरदोंमोन दा नोंथाङा समनो हागोन आं आं जाय आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांनो हरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि ना हमनाय हुदा जों मा मा बिथिंनि नाखौ हमो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन ना
औ नोंथां जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर' हारिहा मोनसे हुदा दंबोयो बा जोङो बेखौ दोरोङारि हुदाबो बुंजागोन जों गोदो गोदाय रायजो जाजेननायनिफ्राय बर' हारिफोरा जोङो माखासे जे ओ हादान गोदान लानाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान हायाव जोंहा ओ आबाद मावनानै जाबोनाय बेबायदि हुदा दंमोन नङा होमबा नोंथां जोङो आथिखालावसो बेखौ एसे खम नुलांबाय जेन' जोङो माखासे टाउन सहरफोराव थानायखौ जोङो नुलांबाय नङा होमबा नोंथां आरो गोदो गोदायथ' जोंहा बेफोरबायदि टाउन सहर आरो माखासे गोबां मानि सुबिदा साख्रि बाख्रिनि सुबिदा बा मोजां मोजां जोंहा बेफोरबायदि ओ मा होनो साख्रि -बाख्रि जों लोगोसे औ बेबायदिनो प्राइभेत कम्पानिफोराव मावनाय फोरबायदि सुबिदाफोर आरो गोजान गोजानाव जोंहा गुबुन- गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनाय बेफोरबायदि सुबिदाफोरा जोंहा गोदो गोदाय गैयामोन नङा होमबा नोंथां ओ थिग बेबाय दिनो बै समाव जोंहा ओ आबाद मावनायजों लोगोसे जोंहा मोनसे दोरोङारि हुदा दंमोन। बेफोरनो जाहैबाय जोंहा ओ माखासे आखाइनि हाबा मावनाय नङा होमबा नोंथां आखायनि हाबा मावनाय आरो बेफोरबायदिनो गुबुन- गुबुन हाबा मावनानै जोंहा रायजो जायोमोन आरो। बेजों लोगोसे जोंहा बे जोंनि ग' ओ ना हमनाय ना बे हुदायाबो जोंनि बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो दंबोयो नङा होमबा नोंथां जेरैनाखि जोङो ओ ओ ओंखाम ओंख्रि जानाय समाव जोंहा सानफ्रोमबो ओंख्रिनि गोनांथि जायो बेखौ जोङो गोदो गोदाय फ्राय बायनानै जायामोन नङा होमबा नोंथां जोङो ना बेदरफोरखौबो जोङो फ्राय बांसिनानो बायनानै जायामोन बेबायदिनो जोङो माखासे जिब जुनारफोरखौ आरो जोङो बेबायदिनो दैनि नाफोरखौ बायदि - बायदि राहाजों जोङो हमनानै ओ जानाय जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो हानजा जानानै बा न' खरसेयै जों बेफोरबायदि ना हमनाय ना सारनाय ना बेफोरबायदि नुयोमोन आ रो इदिनो जोंहा बर' हारियाथ' बेबायदिनो हादान गोदान लानाय हिसाबै बा बेफोरबायदि हादानफ्राव बेफोरबायदि हादानफोराव जोङो मा माखासे ओ हेलौ नोंथां औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो माखासे हादान आरो बेफोरबायदि संसार जानायाव जोङो दै सेरफोरावसो जोङो जानाय जाखायोमोन नालाय नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो ओंखायनो जोङो दै सेराव थानायलाय जोङो दैफोरनि नाफोरखौबो जोङो सम -सम सारनानै जायोमोन आरो आरो बेबायदिनो जोङो ना हमनायाव आदब होननानै बुङोबा बेबायदिनो दैखौ थेनानै सारनाय बेनि गेजेर जों नाखौ जोङो हमनानै जानाय जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा होननानै बुङो ओ माखासे सेन जे खाइ खबाय बेफोरजों जोङो नाफोरखौ हमोमोन नङा होमबा नोंथां औ आरो बेबाय
हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां
ओ खोनादों नोंथां दे।
औ बेबायदिनो जेफोरजों सारनाय आरो बेबायदिनो सेन ख'खा सानानै जोङो नाखौ हमनानै जायोमोन आरो नङामा नोंथा जोङो नाखौ ओरैनो बेबायदिनो जोङो ओंख्रि संनाय बायदि बायद दि गुबुन -गुबुन मैगंफोरजों ओंख्रि संनानै जानो हायो जेरैहाय मैथाजों नाजों आरो ओ लावजों नाजों आरो बेबायदिनो नाजों जारिजों बिदै फुदुंनाय नङा होमबा नोंथां आरो जोङो ना बाथोन आरो ना बिदै बेफोरबायदि गुबुन गुबन मैगंफोर जोंबो जोङो नाखौ जानो हायो जेरै अनलाफोरजोंबो जोङो ना एबा नाथुरफोरखौ होनानै ओ जोङो नानिफ्रायनो बानायनाय जा
मोजां खोनायासै नोंथां।
औ जेरैहाय जोङो नाखौ औ हेल' नोंथां खोनादोंना? औ बेबायदिनो जोङो ना खौ ओ फोरननानै लाग्रोनां खौ फोराननानै लाखांनानै बेखौ जोङो थास'फोरजों देग्लिनानै ओ बयाम बा हासुंफोराव सोनानै दोननांगौ नङा होमबा नोंथां? ओ बिनि उनाव जोङो बेखौ माखासे दानफोरनि उनाव जोङो बेखौ जानो हानाय जायो बे जानो हानाय जायोब्ला जोङो बेखौ ओ हाननानै बा एरननानैओ बेबायदिनो थाव गुदुं फुदुंनानै जोङो ओ थावआव दसे एवथ्रुमनानै दै हरनो नांगौ नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो सामब्राम बानलुखौ जोंङो थाव-थावखौ गुदुं खालामनाय समावनो एवथ्रुमग्रोनो नांगौ बेनिफ्राय नाफामखौ हरनानै दसे एवनानै बेयाव दै हरनो नांगौ बेनिफ्राय जोंङो मोजाङै ग्लब-ग्लब गोदौ होनोनानै बे दैखौ रानहोजोबनो नांगौ बेनिफ्राय माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोर जेरै गंगा र दुन्दिया दुन्दिया आरो गुबुन गुबुन सामब्राम गुफुर आरो माखासे जोंङो आथिखालावथ' जोंङो हाथाय निफ्राय मोननाय माखासे मसलाफोरखौबो होनो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो जोंङो बिनि उनाव ओ जेब्ला गोथाव मोदोमो बा जाजानाय जायोना नाफामाथ' जोंहा बिराद मो-मोदोमनाय दङ गोथाव मोदोमो। बेबायदिनो उनाव संङोबा नसुंसे बा गामि खाथि खालायाव बा गामि न'खरनि खाथि खालाफोराव मोनामदाव हैलायनाय ना जायोबाबो मोदोमनाय बेफोरबायदि बिराद मोजां मोदोमनाय आरो गोथाव थावनाय आरो नाफाम बाथोना बेबायदिनो जोंङो नाफाम बाथोनखौबो जोंङो साखिनाय जायो जेब्ला जोंङो खांनायनि सिगां बेयाव सं बानलुफोरा थि जादोंना जायाखै बिनि थाखाय बिनिफ्राय जोंङो खांनानै जानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंङो गोदो गोदाय निफ्राय ना हमनाय हुदाया सोलिबोगासिनो दङ नोंथां बेनोसै आरो। नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना नोंसिनिथिं बा जोंनि बर' हारिनि माखासे गोदो गोदायनि ना हमनाय खान्थिखौ
हागोन नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्राय नाहा मैहा थांनानै जेरै जिब जुनारखौ ओ मैहुर खालामनाय ना लायनाय बेफोर हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों जों मिथिस' हायै समनिफ्रायनो। जाय समाव बर' हारिया
ओ गामि गायसननानै समाज दानानै संसार जालायबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो बर' हारिया बेफोर मा खासे दोरोङारि आदब खायदाफोरखौ दिहुननानै लानो रोंदों थिग बेबायदिनो जोंहा ओ ना हमनो थाखाय जोंनि माखासे गोनां जानाय मुवा बेसादफोर जेरै ओ औवानिफ्राय बानायनाय जेखाय खबाय सेन ख'खा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा आरो जेरै ओ लाङि जायखौ जों पाससाल बुङो जे बेफोरजों सारनानै बा सानानै जोंङो ना खौ हमनाय जायो जेरै दैजां बोथोरावाय जों दुब्लि फोराव गोबांथार जों नाफोरखौहाय दावनाय नुयोब्ला जोंङो सेन खखाजों सानानै जों नाखौ बोखांनो हायो बेनि गेजेरजों जों हा गोबांथार माखासे नाफोर जेरै ना मावा ना बोथिया ना नास्राय नाथुर बेफोरखौहाय जों मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदोनिफ्रायनो ओ गामिनि दैसाफोराव दैमाफोरावहाय ना गुरनानै लायनाय हुदा दङमोन जेरै जों जेखाइजों ना गुरनाय जायो जेखाइ आरो खबाइ खबाइया जाबाय ओ ना लाग्रा जाथोसे मुवा।
बेबायदिनो जोंङो जेखायफोरजोंहाय गुरहैनानै गोबांथार जोंङो नाफोरखौहाय हमनाय जायो खायफाया एसे ओ रांखान्थिनि आंखालाव नाफोरखौहाय बिदि गुर नानै बा सारनानै फाननायनि हुदाबो दंमोन जोंनि बर' समाजावहाय। बियो दासिमबो सोलियो थिग बेबादिनो जोंहा ओ ओ आसिन कातिक दिनावहाय जेब्ला ओ माइ दुब्लिनि दैखौहाय थेनाय जायो अब्ला बै समावहाय जोंहा गोबांथार माखासे ओ नाफोरखौ हमनाय जायो जेरै जोंङो सेनफोरजोंबो जोंङो सानाय जायो आरो नाफोरा दावखोनानै गोबांथार जों ना मोनो। दावखानै सेनाव नांहैयो। बिदिनो ओ दावखो जोबै माखसे ना फोरखौहाय जोङो आखजोंनो सारनाय जायो। आथिखाल समावहाय जों मेसिन फोरजोंबो जोङो सारनायखौ नुनो मोनसै। नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो आखजोंनो सारोमोन। जेरैहाय सारनाय समाव जोङो मुस्रि जे बेफोरखौ लायो आरो खायफाया बालथिं थिं बेफोर सारनाय जायो। नाफोरनि ना रोखोम होननानै बुङोब्ला जेरै
नास्राय बामि ओ ना बोथिया ना मावा नासल बेफोर गुबुन गुबुन मागुर थायलेण्ड बेफोर नाफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो जोङो नाफोरखौहाय अ फुख्रि जावनानैबो जोङो फिसिनाय जायो। बेबायदिनो जोङो नाफोरखौ हमबोदों। जेरै जोङो जेनि गेजेरजोंबो जों दैज्लां बोथोरावहाय जेब्ला दैया एसे अखा हानानै देरो अब्ला नाफोरा गोबां दावो जायफोरखौ जों जेजों सारनानै नाखौहाय जोङो बोखांनो हायो। नाखौ जोङो गोरानजों गोरानबो जायो आरो गोथांबो जायो। गोराना जाबाय जों गोरान होननानै बुङोब्ला जों उसुमैफोरजों आराम। जोङो आ होलानानै जायो बिदै फुुदुंनानै जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ना गोरानखौहाय जों जेरै दहाय नोंथां होननाय बायदि जोंहा नाफाम दैनानै जानाय हुदाबो दङ। थास' बिसंजोंहाय। थिग बेबायदिनो जोङो नाफोरखौ लाफाजोंबो जायो। लाफा गोबाब जेरै गोदोनि दिनावहाय ना मावा फिसा फिसा बेफोर नाफोरखौहाय ओ एवनायनि हुदा गैयामोन‌। ओ दैयाव खेबसेनो जब्ब' होसननानै लाफाफोरजोंहाय ओरैनो दोलो जानायनि हुदा दङमोन। नाथाय आथिखालनि समावहाय जों बांद्राय नुनो थांबांला जेब्लाबो जों गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि जानाय हुदाखौ दासिमबो नुनो मोनो। ओ बेजोंनो लोगोसे जोंहा नाफोरखौहाय गोबां गोबां रोखोम रोखोम मैगंफोरजों जों जायो जेरै अनलाजोंबो नाखौ' जायो। आरो खुमब्रा जोगोनार आलु बेफोर गुबुन गुबुन मैगंफोर जोंहाय जोङो नाखौ जानाय मोनो। ओ नाखौहाय जोङो गोरान फोराननानै जायो जेरै बायदि जों मासुवा खालामनानैबो जों जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय ना मासुवाखौ जोंनि बर'फ्रा बांद्राय जाबाङा। गुबुन हारिफोरा बा गुबुन हारिफोरखौ बेवहाय जोङो बांसिन ओ जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्राय ना हमनानै ओक्षजाबोनायनि हुदा दंखायो आरो बे जोंनि मोनसे जि दोरोङारि हुदा जायखौ जोङो ओ जोंनि हारिमुआवबो जों बेरखांनाय नुनो मोनो। जेरै ना गुरनाय मोसानाय, जेखाइ खबाइ लानानै हानजा हानजा ओ बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जेरैबायदि ना गुर गैयोमोन बेबायदिनो जोङो जोंनि बर'नि हारिमुवावबो ना गुरनायनि सावगारिखौ जोङो बे खांनाय नुनो मोनबोयो नोंथां बेबादिनो जोंनि बर' हारिनि ना गुरनायनि सोमोन्दै बा ना हमनायनि माबोरै जों ना हमो ना हमनायाव जोंनो। मा मा आइजेंफोर नांगौ बिनि सोमोन्दै जोङो बेबायदिनो सावरायनो हायो। बिदिब्ला नोंथां जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाथोंसै
औ नोंथां।